हेल'
हेल' मा मा मा होआ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दंबा
ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै
अ सानजौफुनि ओंखाम जायाखै नामा
ओंखामखौ
अ नोंथांनिफ्रायथ' दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरनि समाव बयबो बा गरम बोथोरनि समाव बयबो माइ गायनाय आबाद बा दैज्लां बोथोराव माइ गायो बयबो नोंथाङा आं बुंनायखौ खोनासंग्रोदो। बिनि उनाव आं नोंथांनाव माखासे सोंथिफोर सोंगोन बेनि सायाव नोंथाङाबो बुंनो हागोन नोंथां जोंहा दिनै माने जोंनि ओनसोला बा खाथि खालायाव गोबां माइ गायगासिनो बा ट्रेक्टरजों हालौवनानै बिदिनो गोबां मानसिफोर हाजिरा लालायनानै दा गायगासिनो दं। मोजांबो जादों माइ गायनाय फोथारावथ गोबां मान सिजों होंगो दोंगो आबाद फोथार माने दा समाव बा बोसोरसेनि मा होनो आदारखौ बुथुमनो थाख बा माइखौ मोजां खालामनो थाखाय माइ आबादखौ मावगासिनो दं नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङालाय नोंसां नोंसांमोननिथिं दासिमबो माइ गायनाय आबादा जायाखै नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंथिं माइ गायनाया जाथवाखै दा हालेवगासिनो दं गायनो थाखाय थाग थिग खालामगासिनो दं आरो।
अ ओमफ्राय नोंथाङा आबाद मावनायनि बेलायाव माबाफोर बुंगोन नामा? जों माबायदि मावोब्लाथाय साबसिन आबादखौ मोननो बा जोङो बा जोंनि थाखाय साब सिन मुलाम्फा जागोन जों जुदि आबादखौ मोजां खालामथारोबा नोंनिबा माबायदि मावनांगोन फार्स्ट
अ जों जुदि आबादखौ मावोबा जों मोजाङै गोसो होनानै आबादखौ मावनांगोन मोजाङै जों जोथोन लानांगोन। मोजाङै मावबाथाय माने साकसेस जाहैगोन आरो। ओरैनो बेसेबांसो गायखो दा? दासिम हालागै।
औ नोंथां दासिमहालागै जोंहाना थ गोबाङानो जाबाय आदा बिगा दुइ बिगासिनि खाथियाव मोनहैबाय दा हाजिराफोराबो गोबां बा जोङो हाजिरा लानो थाखायबो एसेबां हाया हाजिरानि दामाबो गोबां दुइस थिनस गाहाम गोजों अब्लाबो मा होनो आबादखौ मोजां खालामनो थाखाय थाब थाब गायखांनांगौनि थाखाय गोबां बुरजा लानानै बा सानसेयाव हानांगौनि थाखाय माइखौ गायगासिनो दं जोंहा अ ओमफ्राय नोंथां बे बोरि ओनसोल बा बा अखा हायि ओनसोल बा दै गैयि ओनसोलाव जों जुदि आबाद गायनो थाखाय गोबां खस्थ जायो बेयाय जोंङो मा मा जोङो बाहायनाय जायो आरो बिनिफ्राय माबायदि गायनायनि जोङो सुबिदा मोननो हायो जुदि जोङो अखा हानानै जुदि दैखौ मोनाबा जोंथ मोनसे नङा मोनसे राहा लानांगौ जायो नोंथां माबायदि गायो नोंथां मोननिबा
थांनाय बोसोरनि बोथोरा माने जोबोद गाज्रिमोन गोजाननिफ्राय माने फुख्रिनिफ्राय दै लाबोनानै हन्दा मेचिनजों दै लाबोनानै माइ गायनो गोनां जादों थांनाय बोसोराव थिग बेबायदिनो जोंनिथिं बोरि ओनसोल नालाय गावबागाव गावबाागाव हायाव माने गंफा गं फा बरिं गायना लानाय जायो अखानो सोमोन्दो गैया। अखा हायाब्लाबो जोङो मिेसिं सारनानै माइखौ गायनाय जायो आरो।
नोंगौ औ नोंथां जोंनियावथ दा जोंनियाव बिदिनो जोंनियावबो सम लाना सम बेफोर बायदिनो नोंथांमोननि बिदिनो खालामनांगौ जायो। अब्लाबो जोंनियाव दा गोबां अखा हादों गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जोंहा दा माइ गायनो खोब मोजां जादों। बा बयबो साफ्रोमबो नखर नखर माइ गायनाया सोलिगासिनो दं बा दा फोथार बारियावनो जोंना माइ गायनायानो गोयनाय बा ओरैबायदि बयबो माइ गायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं नोंथां नोंथाङा आरो बिनि सायाव माबाफोर बुंबावगोन नामा जुदि जोङो दै लायनानै जुदि माइखौ गायनांगौ जायोबा आबादा मोजां जायो नामा नोंथां ना जाया?
नंगौ जोङो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायथ जों बोथोरखौथ नेना लाब गैया जों आबादखौथ सम मथे मावखानांगोन बेनि थाखायनो जोङो बोथोरखौ नेनाययाबालासिनो जोङो गुबुननिफ्रायबो दै लाबोनानै आबादखौ मावनाय जायो आरो।
औ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथांमोननियाव आबादफोरा खोब मोजां जायो खोमा हाफोराबो मोजां बा ओरैबायदि नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो बा माइ गायनायफोराव खोब मुखुब जायो होनलाय माइ गायनाय समाव हाजिराफोरखौनो मोनलाया होननानै खोनानो मोनदों माथो' अबेबा अबेबा जायगाफ्राव
थिंबो हाजिराखौ मोननो थाङा गुबुननिफ्राय जोङो गारि भारा होनानै हाजिराखौ लाबोनांगौ जायो खिन्थु माइआ माने जोंनिथिं एसेबांदि जाद्राया माने नांगौ रोखोमनि जेसेब बांखि मोननांगौ बेखिनिखौ जाद्राया आरो एसे जासाबो होननानै बुंनांगोन आरो बे समाव
औ नंगौ नोंथां माने जोंनियावबो माने दैज्लां बोथोर बोथोर जायाबा अखानि बिबाङा अखा हानानै गोबां अखा हानानै दै बाना आबुं खालामनानै होयोब्ला जोंनियाव माइखौ मोननो नागिरा बा जों गोबाव समनि फ्रायबा थियारि दा बायदिनिफ्राय जुदि जों माइखौ गायनानै दोनखायोबा जोंहा माइ मोनो जुदि जोङो दैज्लां बोथोर बा अखा हाबाय थानाय बा दैज्लां दैज्लां बोथोराव जों जुदि गायनानै लायोबाथाय गायनाय माइखौ जुदि दैया लोमना होबाय थायोबाथाय माइआ थैनानै मोननो नागिरा जि मोननांगौखिनि खौ जोङो मोनफुंनाय जाया बेनिखायनो जों माखासे आबादारि बा ओनसोलनि मान सुबुंफोरा जोङो माने नांगौ समाव बा माइ आबादखौ मोनफुंनो थाखाय दानिफ्रायनो जोंना गायगासिनो बा साफ्रोमबो सुबुंफोरा दा हाजिरा लानानै बयबो न'खर न'खर माइ गायदों सोरबा खोथिया फुदों सोरबा बिदिनो सोरनिफ्रायबा खोथिया बायनानै गायफैदों सोरबा हालेवगासिनो दं फोथाराव सोरबा बिदिनो बायदि बायदि दा गरम बोथोर समाव बिदिनो खामानि मावगासिनो दं आरो नोंथां नोंथाङाथ' दा जिरायनासो दं गरम बोथोराव ओरैनो न'आव
नंगौ दाथ' माइ गायनाय जाथ'वाखै नालाय न'आवनो ओरैनो दसे सम जिरायनानै दंथ'यो आरो दासिम दहाय फुङाव हालेवदोंमोन दाथ' आरो बेलासि सम जाबाय हालेवथ'नाय जायाखै गायनो फुनोबो जाथ'वाखै जाहां जाहां आमथिसुआ बायबासो जोंनि बोरिहा नालाय गायो दासिमबो गायथ'नाय जायाखै रावबो जोंनि फोथाराव नोंसोरनिथिं गोथौ ओनसोल जाहैबाय नालाय नोंसोरनिथिं गायबाय जानांगौ दालासे
औ नंगौ नोंथां बेनिफ्राय नोंथां नोंसोरनिथिं बे बेफोरबायदि मोसौ गबनाय बा मोसौ फिसिनो हानाय खाबु दंना गैया जोंनाव माने गोबां ओनसोल बा गोबां गामि फोरनि सुबुंफोरा माने मोसौ लाबोनानै गुमफैनाय मोसौ लाबोनानै फाननाय मोसौ लाबोनानै साननै सानथाम बा सप्तानै मास मोननै मोनथाम लाबोनानै माने मोसौखौ मोजां देहा खालामनानै फाननानै गोबां मुलाम्फा लाबोगासिनो जों नुबोगासिनो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि हाबाखौ मावनाय नुगौना नङा बा बेफोरबायदि मोसौ फिसिनायखौ जों नुगोन नङा बुरजा बुरजा
औ औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव मोसौखौ लाखिनो हायो नाथाय जोङो जुदि मोसौखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय बा गावनि बिजनेसनि थाखाय बिजनेसनि थाखाय जों जुदि मोसौखौ जों बायनानै बुङोब्ला माने मोसौआ माने थाब मोजां जाखांनो नागिरा ओंखायनो माने जोङो मोसौखौ जुदि बायनानै गोथौ ओनसोलाव जुदि जोङो गुमोब्ला एबा जोङो लाङोब्ला मोसौआ माने थाबनो मोजांसिन जायो आरो थाब समावनो जोङो मोजां रां आरजिनो हायो होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो आङो खामायनो हायो होननानै
औ नंगौ नोंथां नोंगौ बिदिनो जोंनियावबो गामियाव बिदिनो गोबां माने गामिनि सुबुंफोरा बिदिनो फाननायखौ नुबोगासिनो दं बा लाबोनायखौ नुबोगासिनो दं बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौ गावनि मोसौ फिसिनानै बा माखासे आबाद मावनानै जोङो नुबोदों बा गावनि थांनानै थानाय राहा बा जोङो जिउआव माबायदि हाबा मावब्ला जोङो ओंखामबा माबा मोनसे जोंनि जामुंफोरखौ मोनफुंनो हागोन बेनि सायाव गोबाङै खामानि मावनायखौ जों नुबोगासिनो दं बा सोरबा मोसौ मोसौ फिसिनायनि गेजेरजोंबो गोबां मुलाम्फा जानानै गावनि न'खर नखरखौ सुफुंनाय बा जोङो बेफोरबायदि नुगासिनो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां मोसौ फिसियो मोसौ फिसिनानै माखासे फानलाय लाबोलाय बिदिनो मास मोनब्रै मोनबानि गेजेराव जोङो माखासे मोसौखौ बायनानै हाथाइनिफ्राय लाबोनाय जायो हाथाइनिफ्राय लाबोखांनायनि उनाव जोङो मोनसे बेफारि बा सोरबा गामिनि बा सोरबा हालौवग्राबो बा आबाद मावग्रानोबो जोङो फानहरनाय जायो फानहरखांनायनि उनाव जों आरो जों जुदि न'आव फिसिनो गोसो गोसोफिन जायोब्लाथाय जों आरो लाबोफिनो दा आरो जोङो माखासे ओरैबायदि मा होनो मोसौ फानलनाय लाबोनायफोरा दा दैज्लां बोथोराव न'खराव मासेबो दोना फानजोबो नाथाय आबादारिफोरा दा मोसौखौ लाखिनानै आबाद मावनाय समाव हालौनाय खामानियाव बाहायो बिदिनो माखासे सोरनोबा हरनाय बा हालौनो हरथ'नाय बेफोर बेफोरबायदि मासे बिथिंफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खालामनायखौ नुयो नामा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुङो नोंथाङा
नंगौ नोंथां जोंनिजों ओनसोलथिंबो बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुयो होमबाबो जोंनि बे बोरि ओनसोलथिं माने खम माने मोसौ फिसिनायखौ आजिखालि हमनो हमदों नाथाय आं मोनसे फुखु नोंसिनो दङ आरो दिनैनिनाव मानसिखौ मोसौजों हालेवला ट्रेक्टरजों हालथायावजोबो नोंथाङा दा नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंगोन मोसौजों हालेवनायबा ट्रेक्टरजों हालेवनाय माबा मोनसे फाराग दं नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां माने गोदोनि समाव जोङो बांसिनै मोसौजों आबाद मावनाय जायोमोन मानो होनोब्ला जोंना गोदो समाव ट्रेक्टर गैबाङामोन ट्रेक्टर दङब्लाबो गं सासे सानैनि न'रावल' टेक खौ जों नुनो मोनोमोन बै समाव जोङो मानो होनोब्ला बांसिन ट्रेकटर गैयनि जावुनाव। जों मोसौजों हालेवनानै आबादखौ खौ खुंनो गोनां जायोमोन बा आबाद मावोमोन। मोन आरो नोंथाङा आंनि बायदिब्ला ना आथिखालाव जोङो मानो होनोब्ला जों ट्रेक्टर ओंखारबाय गोबां गोबां नफ्रोमबोनि न साफ्रोमबो न'खरनियावनो सोरनि बा बांसिन ट दं दाना मानो होनोब्ला जों ट्रेक्टरजों आबाद मावो होनोब्ला थाबनो माने हालौखांनानै जों आबादखौ मावफुंनो हायो ना? नाथाय जोङो मोसौ जो हालौ बा गोबाव सम लायो बा सम बायदियै जों हालौनानै बा जोङो आबादखौ गायनो हायो। हाया जायो जायनि जाहोनाव जोङो सम बायदियै आबाद मावना हायैनि जाहोनाव जोङो मा होनो मोननो गोनां आबादखौबो थालांनो गोनां जायोबा जोङो सम बायदियै मावफुंनो हानाय जायो नाथाय आथिखालाव जोङो बिनि थाखाय मानि थाखाय जोङो ट्रेक्टर ज हालौनांगौ गोनां जादों होनोब्ला जोङो सम आरो बोथोरखौ नायनानै जोङो थाबैनो आबाद फोरखौ बा माइखौ गायनो थाखाय जोङो मा होनो ट्रेक्टरजों हालेवनांगौ जायो नाथाय ट्रेक्टरजों हालेवनायबो गोबां दङ जेरै ट्रेक्टर फिसा हेन्दड ट्रेक्टर बिदिनो ट्रेक्टर गिदिर बिदिनो बायदि बायदि आबादारि फोरा आबाद मावनो हायोबा आबाद मावगासिनो दं आरो जों नुबो गासिनो दं दा जोंनि ओनसोलनि साखाथि बाखाथिफोरावबो जों बिदि नुयो ट्रेक्टर फिसा हेल ट्रेक्टर बिदिनो माखासे ट्रेक्टर गिदिर बिदिनो सोरबा सोरबा गोबां न'खरसे न'खरनै न'खरथामाव बा गंसे न'खरावनो गोबां ट्रेक्टरबो जों नुनो मोनो बिदिनो दा आथिखालाव माने बांसिन ट्रेक्टरजों जोङो आबाद मावनायखौ जों नुसैयो आरो नोंथां आरो आबादनि बेलायाव नङा जोङो मा होनो माइ गायनायनि बेलायावल' नङा बिदिनो गोबां बायदि बायदि बा गोरान आबादनि खेथियावबो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै आबाद मावनायखौ जों नुबोदों नोंथां नोंथांनिमोननि बायदिब्ला बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो आंनो मा फोरमायबावगोन नोंथां।
गोथौ ओनसोलावथ' नोंसोरथिं गोबां माइ गायो। मा मा माइया गोथौ ओनसोलाव जायो नोंथां माबायदि माइआ
नोंथां होनबा दिनैनि सावरायनांगौआ जों दोन्थ'सै जोंना समा जाबाय।
थेंक इउ